नि खोनाबाय
खोनाबाय
दे रायलाय दे
नों माथो बोरमा खानायाव थाखो?
खाथि गासानि सोमोन्दै लाइरायदो दे ओ
नों रायलायग्रोदो दे बुंग्रो होद मोजां जायगायाव थाहै
खाथि गाराया जाहैबाय बर'फोरनि ओ मोनसे फोरबो थामथि फोरबो बियो दखराया जिखुनु मोनबा फोरबो फालियो नालाय बोसोराव
मा मा?
मो मोनथा मोनबा फार्स्टआव जेनेबा बैसागु, नैथियाव आमथिसुवा, थामथियाव खाथि गासा ब्रैथियाव ओंखाम गोरलै जानाय, बाथियाव मागो फोरबो। बे मोनबा फोरबोनि अनगायैबो
बर'फ्रा आरो गुबुन गुबुन फोरबो फालिबावो उफेरा फोरबोफोर नाथाय बियो मोनबा फोरबोआ माने बरफोरनि गाहाय फोरबो आरो
उम बे खाथि गासा सावनायाव सावहैयोना दुब्लि बारियाव बे दुब्लिबारियाव सावहै आइजोफ्रा गनसा लांफानानै माहोनो थाव गोथां फोननानै माइखौ बिलिरोना बेजों मा फोथायनाय दं बे खाथि गासा सावबा दुब्लि बारियाव सावहैयो माइबा रियाव नंगौ ना नंङा बे सावहैनायाव बे सावहैग्रा आइजोआ जि गनसा लांफायो जि दानायाव जि बाहायो बे गनसाखौ बे गनसाखौ लांफानानै जे माइआवहाय थाव गोथां फोननानै बिलिरोना
औ
उम बेजों मा फोथायनाय दं होननानै सोंदों आं नोंनाव
उम
खोनायाखै
औ
आं सोंदों
ओं
मा उम
मा गन होनदों
गनसा
ओं
सि दानायाव जि बाहायो
औ
गनसाखौ लांनानै आइजोफ्रा बे खाथि खाजा सावनायाव लांफायो लांफानानै बे खाथि बे गनसायावहाय थाव गोथां फोनो थाव गोथां फोननानै माइखौहाय ओरै लासै लासै बिलिरनानै होयो आरो
उम
बेजोंसो माबा मोनसे फोथायनाय दं नामा होननानै आं नोंनाव सोंदों
फोथायनाया थागोन नाथाय आं बेखौ बारा मोजां मिथिया बे गनसा लांनायखौ थेवबो माने आथिखालाव माने बेफोरखौ जों बारा लांनाय नुबांलिया नालाय
उम
जोङो माथ्र खुन्था औवानि ओ खुन्था फारनानै लाङो खुन्थिया बेहायनो ओ थाइगिर बि खुङाव जोङो ओ थाव गोथां लुनानै
उम
माबा ओ आवा खुन्दुंजों होनानै माने बाथि बे साखिखौ सावो आरो
उम
बा बबेबा बबेबा जायगायाव बे गनाव थुनानै ओ थालिरखौ थालिर बिफांखौ थुख्रासे हासनानै जेनेबा औ उल्थाथिं बेखौ थुनानै बा हायाव मोनसेखौ थुबाय खुन्थियाखौ बे थालिर थुख्रायाव ओ लाइजौ लायै बनानै बा बवालासेनोबो बे गुवार जाखा बाय नालाय जायगाया।
ओं।
बिफां होनाय लोगोनो बेहाय ओ धप धुना सावनायजों लोगोसे बिबार बावथाय ओ बुध प्रसाद बावफा देरो ओ लोगोसे थाइगिर बिखुुंवावबो ओ साखि सावो। ओ बेनि ओंथिया जेखौ बुङो जेनेबा ओंखाम गोरलै फोरबोआ जोंहा माइनावखौ बरायनाय मोनसे फोरबो होनजायो। ओ जाहाथे गोरलै गोरलै माइ बिदांफोरा ओंखारजेननाय माइ बिदांफोरा ओ आइ माइनावनि अननायाव माने ओ बिदै गोनां बा गुफुं फिथाइ जाथों बयबो गोग्गो ओ फिथाइ जाथों होननानै फोथायो। बेहायबो साखि सावनायावहाय ओ आरोबाव ओरैबायदिबो फोथायो जेनेबा जोंहा थाइगिर थाइगिर फिथाइया मोनसे ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेयो जोंहा साखि सावोब्ला बे अरनि ओ दुंनायजों माने मोदोमनाय मोनसे ओंखारो आरो।
ओम।
बेखौ एम्फौ एनलाफ्रा मोदोमनायखौ ओ मोननानै बे अरखौ ओ अरनि खा खाथियाव फैयो ओमफ्राय खामथारनानै एम्फौ एनलाफोरा थैयो होननानै बर' ओ सुबुंफोरा फोथायनाय दङ। आरो।
ओम।
आरो ओरैबो दङ। बे बिबार प्रसाद ओ फिथाइ सामथाइखौ। जानो फैनानै ओ बे थाइगिरनि साखि सावनायाव बारसोमना थैफैयो बेबायदिबो फोथायनाय दं आरो।
ओम।
ओमफाय दे नों माबादो।
ओम।
हेलौ!
ओम।
खाथि गासा फोरबो ओ जेनेबा बेखौ ओ गोदोनिफ्राय जे फालिबोदों बेखौ माने फोथायनानै ओ आथिखालावबो फालिनायखौ नुयो। नाथाय एसे खम जालांबाय आरो दा बेखौ माबाफोर बुंनो सानो नामा?
खोनायाखै?